नोंथां खोनादोंना नोंथां?
अ हेलौ नोंथां खोनादों।
औ औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनो मोनसे जों नानै फैदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन
औ नोंथाङा एसे अनला ओंख्रिनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ अनला खारै संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ नांगौ ज खानि माइरं लानानै सुनानै दसे सम दोनथ'नानै बे सुना लानाय माइरं खौ दिंखि एबा उलाराव उन्नानै लानाय जायो। ओ आरो आथिखालाव मिक्सार ग्रेन्डार ओंखारनायनि थाखायनो बेवहाय थाबै जानायनि थाखायनो बेवहाय उननानै बे उनना लानाय अन गुन्दैखौ गोदौबाय थानाय दै गुदुङाव होनानै खारदै संख्रै सामब्राम देनानै होनाय जायो। बेनिफ्राय अनला खारैखौ जोङो निखिबो संनो हायो।
औ
ना लाथा एम्फौ होनानै जोङो थाइगिर आरो सिंग्रि मेखि होनानैबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ बेखौ जोङो मैखि संनो हायो आरो ना गोखै होनानै
औ हायो।
आरो ओ बायदिसिना बेदरफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै ओ दाउ बेदर ब्रयलार अमाफोरजोंबो अनला खारै संनानै जानायखौ नुनो मोन
औ औ नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा अनला खारै संनायनि सायाव?
औ औ अनलाखौ जो जोङो बायदि बायदि रोखोमै संनो हायो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ सेवालि बिबार जोंबो संनो हायो आरो आरो खोमा बिबार बेफोरजोंबो संनो हायो। सेवालि बिबारजों संनाया जेनेबा जोङो सेवालि बिबारखौ खननानै लाग्रोयो आरो खननानै मोजाङै सुना खायफाया फोरान नोबो आरो खायफाया गोथाङैबो सङो आरो बिदिनो जोङो। दै गुदुङाव एसे एवफ्राननानै लाग्रोयो जोङो। सेवालि बिबारखौ आरो एवफ्राननानै बि दिनो दै गुदुंङाव लखबनानै होयो जेरावबा जोंङो अनला खारैखौ संगोन। आरो दैया एसे ग्लब ग्लब गोदौबाथाय जोङो अन गुन्दैखौ होना हो रो अनखौ एरो आरो बिदियैनो सङो आरो आरो खोमा बिबारखौबो बिब्दिनो संनाय जायो जोङो खोमा बिबारखौ खनला ला बनानै मोजाङै सुना एसे फोरानदबो आरो फोरानदबनानै एसे मोजाङै हानानै बेखौ एवफ्रानना लाग्रोयो आरो बिदिनो अनला खौ होनानै जोङो संलाङो आरो बिदिनो।
औ
औ औ अनलायाथ' बर'फोरनि मोनसे जोबोद। मानगोनां मैगं आरो। बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो अनलाखौ हाथासुनियावबो संनाय जायो। बिदिनो हाबा अ नुआवबो जोङो सङो अनलाखौ।
औ
औ औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आरोबाव
हागोन नोंथां
औ औ
अनला खारैखौ जोङो ओ मेसें बोथोराव माने ओ लाइ लाइ बिलाइ मुला बिलाइफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बेखौ संनो था जोङो गिबियावनो थाव एसे सेरनानै बे खाना लानाय लाइ एबा मुला बि लाइखौ दसे ओरैनो माने एवनानै
उम अनला देना लानायखौ बेवहाय ओ दै होग्रोनानै बेनि उनाव बे अनला देनायखौ होदेरनानै संनाय जायो। खारदै होनानै औ फालौ संख्रै होनानै संनाय जायो आरो ना।
औ औ
ओमफ्राय मुला खुथिजोंबो संनाय जायो।
औ
मुला ओ मुलाखौ जोङो हानानै सान्दुङाव फोराननानै फोरानना लानाय जा यो ओमफ्राय बे मुखौनो जोङो अनला संबाथाय ओ होनानै जानो हायो। जायो आरोना। औ जायो।
औ जों बिदिनो बेफोरखौ लाथाजोंबो संनो हायो आरो अमाजोंबो संनो हा हायो आरो लाथाजों संनाया जेनेबा जोङो लाथाखौ हाग्रोनानै लायो किसुमाना हायोबो आरो किसुमाना गथायैनो सङो आरो। बिदिनो लाथाखौ एवफ्रानग्रोना लानानै जोङो अनलायाव होना जानायखौ नुनो मोनो आरो। औ औ
नोंथाङा आंनो अनला खारैनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोनबाय। आरो उनाव बो बायदिसिना आयदानि सायाव नोंथांनिफ्राय होम फोरमायनायखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो आङो नोंथांसिम गोजोननाय बावाहरबाय गोजोन्थों।
गोजोनथों।